हेलौ
हेलौ नोंथां
औ नोंथां
औ खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
औ ओ नोंथाङा दासान्दि ओ सम दङब्ला आंजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां थारैनो
औ ओ बिदिब्ला जों सावरायनांगौ आदियानो जादों ओ जोङो आं जोंनि ओ सुबुं माहारिफोराहाय माबायदि आबाद मावनानै जायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे गुवारै फोरमायना होनो हागोनना
औ हागोन नोंथां
औ।
औ दाथ' बुंनो थाङोब्ला जोंना दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां?
औ।
औ दैज्लां बोथोराव जोंनिया बांसिनानो जोंनिया माइनि आबाद मावो आरो नोंथां।
औ।
ओ थि बेबादिनो मैगं थाइगं मावोब्ला बिदिनो जिंखा बिदिनो लेस्रा बिदिनो उम ओ पतल बेफोर बिदिनो भात खाख्रेला बिदिनो आबाद मावनाय नुयो आरो।
औ औ।
औ बिदिनो आरो दैज्लांनि लावफोरबो गायनायखौ नुयो आरो नोंथां।
औ।
औ थिग बिदिनो जोंनिया मेसें बोथोर बुङोब्लाथ' मेसें बोथोराव गोबां आबाद मावो नङा होनबा नोंथां? ओ जेब्ला माइ खौ गायखाङो अब्ला बे माइ गायखांनाय फोथारावनो जोंनिया बिदिनो बेसरबो होयो आरो।
बिदिनो खायफाया मटरखौबो गायनाय नुयो आं मटरबो ओ थिग बेबायदिनो जोङो बे जा जों माइनि आबाद मावदों बे माइनि ओ आबादनिफ्राय जोङो माइखौ नाखांनानै जों बेनि जिगाबजोंबो गोबां खामानि मावनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
बिदिनो जों बे जिगाबखौ फाननानैबो रां खामायनो हायो। ओमफ्राय बे जिगाबजोंनो जोङो बिदिनो मैखुनबो बानायनानै जोङो फाननानै गोबां रां मोनो मोननो हायो आरो ओ थिग बेबायदिनो बे जिगाब खौ जोङो बिदिनो मोसौफोरनोबो आदार होनो थाखाय जोङो माइहुं खालामनानै दोननायखौ नुयो। आरो ओ जोङो बे जिगाबखौ जोङो बिदिनो थास' गायनाय एबा हाइजें हालदै गायनायफोरावबो बाहायो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
औ थिग बेबायदिनो जोङो बे ओ जों माइ गायखांनाय लोगो लोगोनो जोङो ओ जों बिदिनो आलुनि आबादखौबो मावनाय नुयो आरो नोंथां।
औ औ।
आलुखौ माबायदि मावो बुंब्लाथ' जोंनिया आलुनि आबाद मावनो जों गिबियावनो आलुनि जोङो बिदान नांग्रोगोन नङा होमबा नोंथां? ओ थिग बेबायदिनो आलुनि बिदानखौ जोङो बिदिनो बस्था बस था जोङो बायनानैबो लाबो आरो गुदामनिफ्राय माने बे गुदामाव माने बिदिनो मुलिफोर होनानै माने बे आलुखौ दोननाय जायो आरो जेब्ला जोङो बिदिनो आबादारिफ्रा बायनो थांगोन अब्ला बे आलुखौ जोंनिया दिहुनना हरो आरो। ओ खायफाया थिग बेबायदिनो ओ सिगां बोसोरसेयाव गायखांनाय आलुखौ न'आव दोननानै बिदिनो मुलिफोर होनानै दोनो आरो गायनो थाखाय आरो खायफाखौ बांसिन आं आलु बिदान बायनायखौ नुयो आरो नोंथां। ओ जों थ' ओ आलु गायनो थाखाय गिबियाव जों दुब्लि एबा बोथारखौ मोजाङै हेवग्रोनानै लानांगोन नङा होमबा?
औ औ।
औ थिग बेबायदिनो बिदि ओ हालेवनो थाखायथ' गोदो बांसिन मोसौजोंनो हालेवोमोन नाथाय दानिया बिदि मोसौजों हालेवला जोंनिया ट्रेक्टरजों हालेवो नङा होमबा?
औ नंगौ।
थाखायनो जों आलु गायनो थाखाय आलु गायनो थाखायथ' जोंनो बिदिनो नांगोलजों जों बिदिनो ओ लारि लायेन जों बिदिनो सिनबो बोयो नङा होमबा नांगोलजों औ बिदिनो ओ सिन बोखांनानै जोङो बिदिनो आलुखौ जों दुख्लि एबा बिदिनो गामलाफोराव लानानै बिदिनो बे सिन ओ बे फोनायाव बोनायाव जोङो माने ओ आलुखौ जोङो बिदिनो एसे ओ नारसोनानै जोङो आलुखौ जों गायनांगौ थायो नङा होमबा। जों बिदिनो बारा गेसेंबो गाया एबा गुबुंबो गाया ओ बिदिनो जों गाय थांनायनि उनाव जों आथिंजों बिदिनो हा हा होयो आरो एबा हा फबो। ओ थिग बेबायदिनो जोङो आलु गायनायनि गेजेरावनो जों बिदिनो बिदिनो खाथि गंनै लानानै जों बिदिनो बेयाव लावनि बेफोरखौबो गेजेर गेजेरजों माने गायफालाङो आरो नोंथां।
औ औ।
औ थिग बेबायदिनो आलुआ जेब्ला एसे जोंनिया बे ओ खिलि जेनो अब्लानो बे आलुनि जों खाथियाव थानाय हाथर साफ्राखौ जोङो बिदिनो बोखारना होयो। बिदिनो साननैसो थानानै जोङो बेनि हाथरफोरखौबो देख्रेबनायखौ नुयो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
थिग बिदिनो आलुआ ओ बिदिनो जेला ओ बेदर थाङो अब्लानिया जों बे बिफाङा जोंनिया बिदिनो एसे जोंनिया बे थैनाय बायदि जायो अब्लानिया जों बे आलुखौ बिफांखौ जोङो फुनानै बुरनायखौ नुयो आरो नोंथां।
औ औ।
औ थिग बिदिनो आलुआथ' गोबां जातनि थायो नङा होमबा नोंथां। बिदिनो बादाम आलु एबा पाथनाय आलु बिदिनो गोबां जातनि आलु थायो। थिग बेबायदिनो जों जा लाव गायफादों बे लाव गायफानाया माने आलुजों माने लोगोसेनो जोंनिया बे लाव फिथाइयाबो थायफाया आरो नोंथां। जेब्ला जोङो आलुखौ बु बुरखांजोबो अब्लानिया बे लाव बिफाङा जोंनिया माने बिबारसो बारो आरो नोंथां बे समाव आलु जानाय समाव। थिग बेबायदिनो जोंनिया बे आलुखौ गाय ओ बुरखांनायनि उनाव जोङो बे लाव बिफांफोरखौ मोजां दोननानै माने जों जोबोद जो थोन लानांगौ जायो उन्दैयाव दैफोरफोरखौबो होबाय थानो गोनां जायो आरो नोंथा। थिग बेबादि जोङो बिदिनो लावफोरा जेब्ला देरो अब्ला बे लाव लावखौ फाननानैबो जोंना आबादारिफोरा गोबां ओ रां आरजिनायखौ ओ नुनो थांदों आरो नोंथां।
औ।
औ। थिग बेबायदिनो ओ बे दै मेसें बोथोराव जोंनिया बेसरफोरखौबो फोनाय नुयो आरो।
औ।
नोंथांमोननि गामि एबा ओनसोलाव दैज्लां बोथोर एबा मेसें बोथोराव मा मा आबाद मावनाय जायो एबाा माबोरै मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। औ बिदिनो जोंनि गामि एबा ओनसोलावबो ओ नोंथाङा बुंलांनाय बायदि ओ बिदि मैगंफोरखौनो एखे रोखोमनि मैगंफोरखौनो जोंनि ओनसोलफोरावबो फोनाय एबा गायनाय एबा बे बेफोर ओ मैगंफोरनि आबाद मावनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो।
औ औ।
ओ बिदिनो जोङो ओ बांसिनैहाय जोङो दैज्लां बोथोरावहाय माइनि आबादखौ गासैखौबो जों न'खर न'खर ओ बे माइनि आबादखौहाय मावनायखौ जों बांसिनै नुनो मोन
औ औ।
ओ बिदिनो जोङो माइआनो जोंनि गाहाय आबाद नङा ओमबा जोङो बेखौहाय बोसोरसेनि जानो थाखाय जोङो गासैखौबो ओ माव आरो लानायखौ जों नुनो मोनो ओ बेनि उनावहाय जोङो बे माइनि ओ आबादखौ मावनायावबो ओ जोंहा गोबां रोखोमनि ओ नेमखान्थि फोरबो जोङो खालामलांनायखौ जों नुनो मोनो नङा ओमबा नोंथां औ बेबाद दिनो जोङो ओ न' खाथि खाथिनि फोरजोंहाय लोगोसे जयै ओ सावरि बादारि जालाय लायलायनानैहाय रंजा खुसि जोङो माइनि आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोन नो ओम बिदिनो जोङो ओ जेब्ला माइ गायजेनो अब ब्ला जोङो ओ माइ गसा लानायनि फोरबो खुंनाय नुनो मोन नो बेनि उनाव जेब्ला जोङो माइखौ माइ गायनाया जोबथि सान स फैगोन अब्ला बै सानखालि जोङो ओ बाख्रि गायस'नाय आरो ओ हाल जांख्रानि जों फोरबो खुंनानै माइ गायनाय ओ आबाद खौहायजों फोजोबनायखौ नुनो मोना नङा ओमबा नोंथां
औ नंगौ।
अ बेबायदिनो जोङो माइनि आबादखौहाय रंजा खुसि मावलांनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेनि अनगायैबो था दैज्लां बोथोराव बायदि रोखोमनि ओम मैगं थाइगंफोरनिबो आबाद मावनायखौ नुनो मोनो ओ जेरै ओ जोंहा ओ लेस्रा ओ जिंखा ओम ओ बिदिनो खांख्रिखला बायदि फोरबो आरो ओ गोबां रोखोमनि ओ मैगं थाइगंफोर गायो जोङो बेखौ ओ मुं फजोबनो हाया नङा ओमबा नोंथां औ बिदिनो ओ मेसें बोथोरनि आबाद होननानै बुङोलाबो जोङो बै गोरान आबादफोर जेरै बेसर ओ सिब बिन सबाय मथर बायदिफोर ना जोंङो बेफ फोरखौबो ओ बेफोरनि आबादफोरखौ जोङो मावनानै गोबां रांनि जों मुलाम्फा मोननो हायो जेरै जोङो बेसरफोर खौ फैयोब्ला जोंहा बे बेसरनि आबादखौ मावोब्ला गोबां रांनि मुलाम्फा फा मोननो हायो मानो होनोब्ला बेखौ जोङो ओ जेब्ला जोङो फोनानै ओ देरो बैस समावहाय जोङो बेखौहाय ओ फुनानैबो मै जानो हायो नङा ओमबा नोंथां अ बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला बियो देरो अब्ला जोङो बेखौहाय ओ जों बेनिफ्राय थाव बानायनाय जायो जोंनि जानाय थाव बे थावखौ खौबो जोङो ओ हाथाइ बाजारफोराव फाननानै गोबां रां मोननो हायो ओ आथिखालावथ' बेनि बेसेना जोबोद गोबां जाबाय नङा ओमबा नोंथां?
औ नंगौ
अ बिदिनो जोङो बेफोर गोरान आबादफोरखौ मावनानैबो ओ
औ
गोबां रांनि मुलाम्फा मोननो हायो आरो गोबां रां खामायनो हायो। ओ बेनिखायनो जोङो ओ बेफोरनि आबादफोरखौहाय जोङो ओ जायफोरा न'खराव ओ गोबां बिबांनि हा दङ। ओ बिसोरखौहाय जोङो बे नि आबादखौहाय जोङो मावनायखौ नुनो मोनो आरो ओ बिदिनो सिबिंफोरखौबो जोङो सिबिंनि आबादखौहाय ओ बांसिनैहाय जोङो ओ मागो